हेल'
औ हेल'
खुलुमबाय नोंथां
खलुमबायाय नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो
अ नोंथाङा होमबा दा फ्रि ना
औ औ फ्रि
अ दा नोंथांनि सायाव आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैहाय फनखौ हरनाय जादों आरो दा नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला मोजां जागोन नामा
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन
औ दा आयदाया जाहैबाय रड सेफटि बा लामानि सांग्रांथि औ लामानि सांग्रांथि होनबाथ' जों बयबो बुजिखायोआनो नङा होमबा दा नोंथाङा लामानि सांग्रांथि बा जोङो लामोन लामाफोर थाबायनाय बा दावबायनाय समाव माबादि सांग्रांथि जानांगौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना? अ
ओ दायो रड सेफटि होनना बुङोब्ला जोङो फ्राय मोनसे जिहेथु थांलाय फैलाय मानसिफोर थांलाय फैलाय जेनेबा गारि मटरफोर आरो बिदिनो बुहुद माने गिदिर गिदिर मालफोर लांनायाव जोंहा माने जाहाथे जेबो उसुबिदा गोजा गैयाजासे जोङो माने लामा सामा हान्थिनायाव खोब मोजाङै सेफटि माने हान्थिलांनो हायो अब्ला हायो माने रड सेफटिया ओरैबायदि माने मोनसे माने हान्थिलांनायाव माने जेबो माबा ओ हेंथा गैयालासे मोजाङै दावबायलांनो थाखाय माने र'डफोरखौ मानि आरामै जोङो बानायनानै लानो हायोबा माने गाव गावनो बहुद मोजां माने मोजां लामाजों बा हान्थि लांनायाव जेबो खैफोद गैयााजासे जों मोजाङैनो हान्थिलांनो हागोन आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा लामा सामाजों थांनाय फैनाय समाव ट्राफिक जेनेबा ट्राफिक जायो बेफोरबायदिनो गोबां जेंनाफोर आरो आरो बिदिनो गोबां जेंनाफोर नुजाथियो आरो आरो बिदिनो लामा रैखाथि जायखौ बुङो रड रड सेफटि होननानै जों बुङो आरो बर' रावाव बिदिनो आरो जोंनि लामाफ्रा बिदि हाखर हाला बेफोरबायदि आरो दै जब' हाब्रुफोर थायोब्ला जोंहा माने लामा सामायाव हान्थिनायाव गारि मथर जोंबा सायकेलजों बेफोरबायदि हान्थिनायाव जोंहा मा उसुबिदा जायो जेराव जोंहा माने
गारि खारनो थाखाय जोंना मा लामाफ्रा आराम माने समानै जानांगोन जेराव हाखर हाला थायोब्ला बेयाव जेनबा ओ बाज्ल'नायफोरा एसे माने बारा जायो बिदिनो माल माथा लांनायफ्राव जोंहा माने खस्थ' जायो आरो बेनिखायनो ओ रडफोरखौ माने लामा खौ जोङो सेफटियै माने सेफटि लाखिनांगोन आरो बेफोरनि थाखाय नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे रोंगौथि दंबा बुंनो हागोन नोंथां
औ दा आङो गुबैयै रड सेफटि बा लामानि सांग्रांथि होनोब्ला ट्राफिक रुलस बा मानि गाव गावनो एसे प्रिकसन्स लानायखौ आं बुजियो आरो
औ।
जेरै एक्सिडेन्टनिफ्राय बासायनो थाखाय बा गावखौनो गाव जोङो रैखा खालामनो। आरो गुबुनखौबो जोङो रैखा खालामनो बा गुबुननि जिउखौ साननानैबो‌ जोङो बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बे रुल्सफोरखौ मानि मानिनांगौ जायो नङा होमबा जेखौ जोङो बुङो ट्राफिक रुल्स दा लामाफोरखौ सोरबादिया बाहायो जेनेबा दैलि थांलाय फैलाय गारि मथर बा सोरबा साइकेल सालाय ग्रायाबो बाहायो सोरबा थाबायग्रा मानसियाबो बाहायो सोरबा गारि सालायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो ट्राफिक रुल्सखौ बुजिनो बा सेफटि रुल्सखौ बुजिनो थाखाय जोबोद गोनांथार बा जों बेखौ मानिनानै सोलिनांगौआ जोंनि थाखायनो बहुत गोनां औ दाम गुबैयै बुङोब्ला लामानि जाब्रथाय जानाय बेनो जाहैबाय गाहाय जाहोन औ जेरै जोंहा जायो बहुद रोखोमनि एक्सिडेन्ट जायो जेनेबा गाव गावनि केयारलेसनि थाखाय जायो मोजाङै गारि मथर सालायैनि थाखाय बा ट्रा फिक रुल्सखौहाय जोङो मानिनानै सोलियैयाव जोंहा गोबां रोखोमनि एक्सिडेन्ट जायो आरो बेल' नङा जानबुं बाहायनाय जेब्ला जों गारि मटर सालायो अब्ला जानबुं बाहायोब्ला बेयावबो एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सेसा थायो नङा होमबा
नगौ नोंथां
औ बेनिखायनो जोङो ट्राफिक रुल्स बा लामानि सांग्रांथिखौ जोङो मोजाङैनो माने मानिनांगौ जायोबा लामा नि सांग्रां जोङो माांगौ बिदिखौ लामानि सांग्रांथिखौ जों मोजाङै बुजिनांगौ आरो दा नोंथाङा आरोबाव मा बुंनो सानो
दा नोंथाङा जे सिगांङावनो बुंलांखाबाय माने जोंहा मा ट्राफिकनि सोमोन्दै माने लामा सामा हान्थि नायाव जोंहा गोबां बांसिनानो जों ट्राफिकखौ माने टाउन सहरफ्राव जों बांसिन नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
थांलाय फैलाय जालायो नालाय उमुगनि मानसिया उमुगाव माबा मोनसे खामानिजों थाङो अबंनिया माबा मोनसे खामानिओ फैयो बेफोरबायदिनो गोबां मा थालायनायनि जाउनाव माने ट्राफिक ट्राफिक जाम बे ट्राफिक जामा माने बिदि टाउन सहराव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो
जोंहा अनेख आयेनफोर दङ जेनेबा जों माने लामा सामाफ्राव गारि मथर सालायनाय समाव माने बिदिनो जोंना मा होनो एलखहल जायखौ बुङो जों ओ जौफोर लोंनानै फेग्रा औ औ माने फेग्रा मुवा लानानै माने गारि सालायनायाव बुहुद जोंना मा बुहुत सेफटि जों माने सलायनांगौ आरो जों जेनेबा हमनाला आयेन हिसाबै जोंहा माने गारि मथर सालायोब्ला ला-लामाफ्राव जोंहा रड सेफटिनि थाखाय माने ओ एलक लानानै माने सालायनानै जेबो माने आयेन गैया आरो सलायनो थाखाय जों मोनथाय गैया आरो एलकहल लानानै माने जोंहा
फेग्रा मुवा लानानै गारि मथर' सालायोब्ला जोंहा माने मानसिया जेनेबा निसा लायोबा मा सिया माने गावखौनो गाव मा जादों बेखौ माने जेबो थाल मोना आरो। बेफोरबायदियाव माने जोंहा सालायनायाव माने एक्सिडेन्ट जानायाव माने सिन्स थायो आरो। आरो बि गारि मथर सालायनायनि माने गोसा जायखौ बुङो स्पिड लिमिट माने स्पिड लिमिटनि थाखायबो जोंहा माने आयेनफोर दङ। इदिनो जोंहा लामा लायै लामा माने स्पिडफोरखौबो जोंहा रुलजों रुल माने बाहागो खालामनानै होलायनाय दं आरो। माने जेनेबा हमना ला मोनसे लामा गोललावाव जोङो हमना ला बेयाव माने गोसो बायदि हाजासे जों गोसायै सालायनो हागोन खिन्थु जोंहा मा गामिफ्रावबा टाउन सहर बा माने बहायाबा लामाया ऐसे बेलेग बेलेग लामाजों थ थांनाय बबेबा बेलेग लामाजों थांनाय बेफोरबायदि मोननै मोनथाम गावस्रलायो बेफोरबायादि माने जोंङो गारि सालायनायनि स्पिडा मा ओ खम बिबाङाव माने जोंहा आयेनफोरखौ माने दानानै दानानै होनाय माने बेफोरबायाददि मोनसे मोनसे रुल दं आरो। आरो थिख बि बेबायदिनो
ओ जोंहा रट सेपथि होनना बुंङोब्ला बिदिनो ओ मा होनो बेखौ उम्म जेनेबा हमनाला मोनसे लामायाव माने गंसे गारि ला थांगासिनो आरो आरो बेलेग गारियाबो फैगासिनो बे समाव माने जोंहा मा गावजों गाव बारस'लायनाय मोनसे बेफोरबायदि मोनसे आरो आयेनफोरबो दंबावो जोंहा।
औ औ नंगौ।
माने जा दाथ' लामाफ्राव बुहुद सुबिदा जाबाय माने बांसिनानो सुबिदा गोनां जाबाय आरो बेफोराव बिदिनो रेल हमनायबा लामा गंसे लामा मोनसेयाव माने बारस'लायनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो जोंहा ना एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सखौ बुहुत नुनो मोनो आरो औ बेफोरबायदि माने खालाम अब्ला जोंना रड सेफटियाव माने मोजाङै थागोन आरो।
औ दा नोंथाङा जे बुंबाय लामा बारस'नायनि खोथा नङा होमबा?
औ।
औ दा आंङो सासे थाबायग्रा सुबुंनि बागै बुंनोसै माने जाय पेडेस्ट्रियन आरो माने जाय थाबायो। जाय सुबुङा थाबायो लामायाव बेयो जेब्लाबो फुटपाथावहाय थाबायनांगौ आरो ना औ आरो जेब्लाबो लामा बारनो थाखाय जोङो जेब्रा क्र जेब्रा क्रसिंस फोरखौहाय नायनांगौ आरो फारनैबो साइदजोंहाय जोङो नायनांगौ जायो लामा बारनो थाखाय आरो लामा बारस'नाय समाव जोङो जानबुं बाहायैआनो गाहाम बा हेडफनसफोर बाहायिया मोजां आरोना गावनि गावनि थाखाय औ बेफोरो मा गिदिर डिसट्रेकसन्स नङा होमबा? जेनेबा गानफोर खोनासंनानै लामा बारस स'योब्ला जों अबे साइडनिफ्राय गारि फैदों बेखौ मिथिनायानो नङा माथो आरो मोनसे बुंनोसै आङो जायफोर मटर साइकेलफोर सालायो बिसोरो जेब्लाबो हेलमेटखौ हमनांगौ। हेलमेटआ एसेब्लाबो सुबुंनि जिउखौहाय बासायो एक्सिडेन्टनिफ्राय रैखा खालामो। जुदि बायसान्स एक्सिडेन्ट जाफ्लाङोब्लाबो जेनेब्ला खर'आवबो नांफ्ला लांबायब्लाबो जुदि हेलमेट थायोब्ला एसेबाबो रैखा मोनो आरो जोङो।
औ
बेनिखायनो सासे राइडाराहाय जेब्लाबो हेलमेटखौ हमनांगौ आरो। ट्रेफिक रुल्सखौहाय फल' खालामनांगौ।
आरो मइेनलि आं बुंगोन ड्राइबार्सफोर। औ गारि द्राइबार्स फोराहाय। जोंनि भेहिकोल्सफोरखौहाय कन्ट्रल खालामोना। दा बिसोरो जेब्लायबो केरफुलिहाय गारिखौ सालायनांगौ आरो। ट्रेफिक सिगनेल्सफोरखौ बा स्पिड लिमिट्सफोरखौ नायनांगौ। जिहेथु नोंथाङा बेखौ बुंखाबाय स्पिड लिमिट्सनि खोथाखौ। औ। आरो एलक'हल्सनि खोथाखौबो नोंखाङा बुं नोंथाङा बुंखाबाय।
औ नंगौ।
औ दा सासे द्राइबारा गावनो बुहुद मानि थाल लानानै गारिफोरखौ सालायनांगौ आरो।
ओमफ्राय टाइम आबो एसे गोबाव गैला बेखिनियावनो दोनथबाय। गोजोनबाय।
गोजोन्थों।